अ हेलौ नोंथां
आ नोंथां आदसा आ दायो ओ जोङो ओ हाबा हारिमु बा वार्क कासार जायखौ बुङो जों बेनि सोमोदै एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ सावराय जायो नोंथां
थां नोंथां ओ हाबा हारिमु होनोबा ओ माखौ बुङो आरो गोदोनि हाबा हारिमु आरो दानि हाबा हारिमु ओ माबाफोर फाराग दंबा बायो नामा नोंथांनि मिथिनायाव
हाबा हारिमु माने नोंथां जोंनि माखासे हारिमुनि सायाव नामा नोंथां
नङा नोंथां जे हाबा मावनाय जोङो आखाइजों ओ खामानि मावनाय माने आथिखालाव जोङो गोबां इन्टारनेटनि जोहै खामानि मावो ओ इजि खामानि मावो गोरलै खामानि मावो आरो बे गोदोहाय जोङो मानि आखाइनि हाबा जायजों जोङो ओ आखाइजों दांनाय बिलिरनाय हाबा मावो बै हाबा हारिमु
औ जागोन नोंथां आं एसे जि आंनि मोनदां थि बेखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनि
अ अ
उम जा गोदोनि हाबा हा रिमु ओ होनना बुङोब्ला गोदो जोंहा माने गावनो खस्थ' खालामना मावोमोन जे जों मा माबा मोनसे ओ जेरै हमना ला जोंनि आइजोफ्रा बर' आइजोफ्रा जोंहा माखासे जि जोम दायोमोन बैफोर हाबाफ्राव जि जों गावनि आखाइजोंनो सब माने खामानिफोरखौ मावजोबोमोन आइजोफ्रा जेरै गिबियाव ओ खुन्दुं खुन्दुं लुनो थाखाय जों थावख्रि लुयोमोन ओ जे एम्फौ फिसिनाय एम्फौ फिसिनानै जि एम्फौनि फिथोब मोनो एम्फौनि फिथोबखौ जि थावख्रि लुनानै गोदोनि आइजोफोरा थावख्रि लुनानै ओ दिरुं बायदिसिना दिरुननानै जि जोम दयोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोर गैला दा बिनि जुगाव एसे फाराग बिनि बेलायाव ओ गोदो आखाइजों मावोमोन आरो दानि जुगाव ओ मेचिन बायदि आरि बिदि गोनोखो जुगनि दा बिराद मिसिनारि बायदि ओंखारदों बि नि थ्रुयै जि जोंखौ दायो बेयावहाय माखासे आगर आखाय बेयो जोंनि गोदोनि ओ गुबै आगर आखाय बियो जोंहा गोमालांनो हमदों जि गोदो आखाइजोंनो दायै लुयै जोंहा समायना रमायना बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगर आखाय जि फारौ मेगन दिंखिया बिबार आगर बायदि बायदि ओ मिथिंगानि फ्राय मोननाय जोंहा आगर आखायफ्रा जि दा गोमालांनो हमदों जिहेथु दा ओ जोंहा माखासे आइजोफ्राबो बैफोर खामानिफोरखौ एंगारलांनो हमदों जों दा नुनो मोनला जे जोंनि जे आइजोफ्रा एम्फौखौ फिसियो नाथाय एम्फौखौ फिसिबासो जोंहा एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं थावख्रि लुनो हागोन नाथाय दानि जुगाव एम्फौखौनो जुदि फिसिलाबा जोंहा बबेनिफ्राय बे एम्फौ फिथोबा फैनो बे मोनसे खोथा बेनिखायनो दानि जुगाव बांसिन ओ मिसिन आरि बायदिफोरजों जोंहा बांसिन जों बेफोर खामानिफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसे गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गोबां जेरै उम गोबांथार खामानियानो जोंहा मेसिन आरि बायदि जों फैदों आबाद मावनायनि बेलायावबो नोंथांआबो नुगोन
उम उम नंगौ नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ नुदों
गोदोनि आबाद मावनाय आदब खायदाया बेलेगमोन दानि जि आबाद मावनाय आदब खायदा बेफोरो गोबांथार सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि आ-आ-आबाद मावनाय आदब खायदाया जाहैबाय जोंहा एकदम नेचारेल बायदि ओ बायदि रोखोमनि बिदि मेडिसिन बायदि आरि गैयामोन एकदम जि जि गावनि गोसोजों माने जि रोंगौथि बेजोंनो मावोमोन नाथाय दानि जुगाव जि आबाद मावनाय बियो माने गोबांथार माखासे मिडिसिन बायदि आरिखौ बाहायो नाथाय जोंहा बेखौ जाब्लादि जोंनि देहाया खस्थ' बेखौ जों मिनथियो थेवब्लाबो माखासे सुबुंफ्रा जि दानि थासारि बेजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय बैफोरखौ मावो नाथाय आं बुंनो सानो गोदोनि जि खामानि बैफोर खामानिफोरजों दानि खामानिफ्रा हाया नाथाय गुबुन फारसेखै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जि जोंनि गोनोखो ओ बिगियानारि आदब खायदाजों जि दिहुननाय बैफोर खामानियाबो मोजां ओ गोदो गोदो जि जों आखाइजों मावनो हायै खामानिखौ दा मेसिनजों जों मावनो हायो बेफोर आरो दा नोंथां बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नोंथां जों हाबा हारिमु होनो होनबाथ' बे जोङो आखाइजोंनो मावथारनाय नङा होमबा ओ जेरै गोदोनि आइजोफ्रा गावनो गायो फुयो बिदिनो माइ सौवो दानि जुग गाव नोङो ओ बांसिनानो जोंनि हौवा मानसिफ्राबो नांगोलजों हाल एवला टेक्ट'रजों एवो नङा होमबा आरो गाय-गायनायावबो नोङो मेसिनफोरजोंनो गायबाय आरो माइ फोर सौनायाबो नोङो मिसिनजोंनो सौबाय आरो बिदिनो बाय-बायदि हाबाफोराबो गासैबो माने मेसिनजोंनो जाबाय आरो बेवहायबो जोंनि हाबा हारिमुवा मानि गोमालांबाय आरो ओ ओरै फारसेथिं जौगानायबो फैदों आरो नोङो आखाइजों मावनांगौबा जि जिग' जिग' जायोमोन ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जे दानाय लुनायावबो मिचिनजोंनो दाबाय जोङो आखाइजों मावनाय जाला बिदिनो माइ ओ आबादनि मुलि सारनाय बेफोरखौबो जोङो गोदोहाय औवानि दाननानै आखाइजोंनो बानायनानै सारोमोन दायो स्प्रे मेसिन जाबाय बेखौबो जोङो आखाइजोंनो मावनांला मेसिनजोंनो मावबाय माने बायदि बायदि फारसेथिं गिदिर लामाफोर बानायनांगौबा ओ दालांफोर बानायनांगौबा बेखौबो जोङो ओ आखाइजों मावनांला गासैबो मिसिनफोरानो मावजोबबाय जोङो गोदोनि दिनाव आखाइजोंनो फुख्रि जावोमोन आखाइजोंनो दैखर जावोमोन बिसोरखौबो गासैबो माने मेचिनफोरानो मावजोब्बाय आरो ओ बुंनो थाङोबा ओ दाइनजि जौ माने मिसिनानो जाबाय आरो माने नैजि जौखोन्दोसोल' ओ हाबा हारिमु दङ जायनि थाखाय ओ दानि ओ सुबुंफोरा माखासे माबाफोरखौ माने मिस सिननि सायावनो सोनारनो गोनां जाबाय आरो आखाइजों मावनो बारा रोंबांला गोदोनि सुबुंफोरा ओ बर' सुबुंफोरखौनो होन सेन जेखाइ ज ओ सेन खखा जेखाइ खबाय आरिफोरखौ माने बै औवा दाननानै सैयोमोन आजिखालि ओ गासैबो मेचिनजोंनो बानायबाय बैफोरखौबो बेखिनि आरो नोंथां
औ
दा आरो जों बावो नोंथां आं जि नुदों गोदो जोंहा उवालजों उवाल गाइहेनफोरजों माइ सौवोमोन दि बेबो जोंहा नै दा मेसिनजों जाजोबबाय जि माइ सौनाय गोदोनि सुबुंफोरा उवाल गाहेनजों माइ सौवोमोन जि आरो मागो बैसागोफ्राव एन्थाब फिथानि थाखाय जि माइब्रा माइरंजों जों अन सोमोन बेफोरखौबो जों गोदोनि समावहाय ओ उवाल गाहेनजों सौनायखौ जों नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जे मिचन फैबाय मिल बायदियियाव लांनानैसो सहैनायखौ जों दा नुनो मोनसै आरो गोदोनि
नंगौ नोंथां
बेजों दा नुनो मोनला बेयावहाय माखा से गोबां सोलायनायखौ जों नुयो ओ उम जिहे जेरै आबाद माइ आबाद मावनाय आबाद मावनाय माइ आबाद मावनायावबो जोंहा गोदो नांगोल जांख्रा जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' आरो नांगोल जांख्रा नांगोलजोंनो जुदि हालुवग्रा दाया बहा जाबावनो नोंथां बेखौ जों बुंनांगोन दानि जुगाव बांसिन सिन ट्रेक्टर बाय जोंसो ओ हालेवनायखौ नुसै जोंहा गोदो नांगोलजों हालेवगोन बेफोरो गोमालांनो हमबाय मोसौ फिसिनाय बेफोरबो लासै लासेै लासै खमायलांनोसो हमदोंसो दोनै। बैफोरखौ जों नुनानै बिराद दुखु नाङो। जोंहा नांगोलजों हालेवनाय बायदि जोंहा माखासे आबाद फसलफोरखौ जों मोननो हायामोन दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हालेवनाया इसिबां मानि मोजां जों आबादनि फिथाइखौ मोनामोन। गोदो जि नांगोलजों हालौवोमोन बेयावहाय जोंहा माखासे फसलफ्रा मोजांबो जायोमोन हालौवनायनि जुरै बेयावहाय जोंहा बिराद मोजां मोजां जों आबादनि फिथाइखौ मोननो हायोमोन आरो खस्थ' खालामनानै। अब्ला नोंथां बाथ्राया थ' बुंबाबो जोबा जोंहा समाबो जाबाय बेनिखायनो दे नोंथांजों दसे सम रायलायनो मोननानै गोजोननाय
ओ गोजोनबाय गोजोनबाय आंबो दे थेंकिउ